थां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा सम दंना
औ दों दे
औ दे बिदिब्ला आं नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय नों थांजों मोनसे गोदान आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथां खौ कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना औ दे बिदिब्ला नोंथाङा जुदि सम होनो हायोब्ला नोंथांजों दसे सावरायनोसै ओ आयदायानो जाहैबाय बर हारि जोंनि बरफोरनि दानाय लुनाय आरो गाननाय जोमनायनि सायाव जों सावरायगोन नोंथाङा जा मोनथिगौ एसे फोरमायब्लानो जाबाय आरो आंबो जा हायो बेखौ फोरमायलांनोसै
औ औ औ दे नोंथां बुंदो जागाय दो
अब्ला आं जागायनोसै नोंथां जोंनि बर' बर'नि दानाय लुनाय होनना बुङोब्लाथ जोङो जोंनि बरफोरा गुबैयै दानाय लुनायाव आखा फाखा होनजागोन मानो होनोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बरफोरा ओ गंफ्रोमबो नखर नखर बर आइजोफोरा ओ हिसानसालि बिदिनो जोङो दायो लुयो बिदिनो दानाय लुनायजों लोगोसे जोंहा गोबां रो खोमनि ओम मावनाय दांनाय हाबा हुखा बेफोराव माने जोंनि बर आइजोफोरा आखा फाखा आरो ना
औ औ औ औ
दानाय लुनायनि बेलायाव होननो थाङोब्लाथ'
औ औ औ औ नोंथां औ हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा हेलौ नोंथां खोनादोना नोंथां हेल' नोंथां। खोनादोंना नोंथां?